खोनादोंना औ। होमबा दिनै जोंहा औवा बिनि बागै बेबायदि सावरायनो लादों। होमबा गिबियावनो नोंथाङा जागायग्रोदोदां ना?
औ।
औ दे होमबा जागायग्रोदो नोंथाङानो।
औ औवाखो औवाखो जोङो दा बायदिसिना जोङो जेरैहाय औवाखो माबायाव आ न' लुनायफोराव बाहायो जेरैहाय बिल्डिं लुनायावबो बाहाय जायो। बेनिफ्राय बिदिनो औवाया ओंख्रिबो जाजायो बे उन्दै देरफुहांनाय ओंखारहांनाय बे मा होनो गाजा बे बेेरनाया ओ औवा मेवाइ होनो बेखौ।
औ।
बेखौ ओंख्रिबो जाजायो बेनिफ्राय बिद दिनो गोबां ओ बायदिसिना हाबा बिबाफोराव जेरैहाय पेन्डेल सोंनाय मानाय आरो लोगोसे औवाया गोबां जातनि दङ। ओ मोनसेया जाहैबाय बुरखा मोनसेया जाहैबाय थेरे थेरे ओ मा होनो बेखौ?
गुबै।
औ गोबां जातनि दङ' औवाया। आरो गोबां बायदि बायदि गाबनिबो दङ।
औ।
आरो लोगोसे नोंथाङा माबाफोर सोंनांगौ सोंथि दङ' नामा नोंथाङा? सोंनो हागोन।
औ आंनि आंनिथिंबोथ' बेबायदि ओ सोंनांगौ गैया बुंनो गोनां फंसे दङ।
औ।
बुंनो हागोनदा नोंथां?
औ ओ होमब्ला जोङो औवाखौ जेनेबा माबायदि ओ नोंथाङा माबायदि माबायदि ओ खामानियाव बाहायनायाव बांसिन नुनो मोनो दानि जुगायाव बांसिन ओ औवा खो गोनांथि जायो ना जायाबायदि नोंथाङा बेखौ एसे गुवारै फोरमायना होदो।
दे होमबा जोङो मिथिगौदि औवा बेबायदि औवाया गोबां रोखोमनि दोङो बेबायदि गोजा गोबां कालारनि दोङो जोङो बांसिन औवा बाहायोबा बेदि गोथां कालारनि औवाखौ बाहायो। जोङो मिथिगौदि बेबायदि औवाया गेदेर जाद दोङो आरो फिसा जाद दोङो। जोङो नुयोदि बेबायदि दानि गोदान मुगायाव जोङो मिथिगौदि औवाखौ गोबां खामानिफोराव बाहायो। जेरै जोङो बुंनो थांबा मोनसे बिल्डिं थिखोबा जोङो बेबायदि गोजौनि सारटखौ जोङो बेबायदि प्लास्टार एबा थालाय खामबाय थाबा जोङो बेबायदि हमथानो थाखाय एबा थुथानो थाखाय जोङो औवाखौ बाहायो लोगोसे जोङो मिथिगौ दि दानि मुगायाव गोबां बेबायदि गोदेर गोदेर दलंफोर एबा ब्रिजफोर बा ओ बानायदों। बे ब्रिज एबा दलंफोर बानायनायाव बे दलंखौ बानायजेनबाय थानायाव एबा सिमेट लागायनायाव बेबायदि ओ सुंथानो थाखाय बेबायदि औवाखौ बाहायनाय जायो। जों नुदों दि गोबां बेबायदि गोबां औवा बेबायदि सुंथानायाव बाहायो आरो जोङो मिथिबावोदि दानि मुगायाव जोङो औवाखो बेबायदि बाराथ' नुनो थांला थेवबाबो जोङो बेबायदि दाला हेबनाय एबा बर'नि बेबायदि मुंदां खा बेबायदि आइजें दाला, सान्द्रै खबाय जेखाइ बेबायदि ख'खा गोबां हाबाफोराव बाहायो। आरो जों नुबावोदि औवादों बेबायदि गोबां गिलु बालु बेबायदि हाथियारफोरबो बानाय जायो। आरो जोङो मिथिबावो औवाखौ दानि मुगायाव जोङो बेबायदि गोबां बेबायदि दलंफोर बानायनो एबा बेबायदि गोबां खामानिफोराव एबा बहाबा गोजौ जायगायाव गाखोलांनो थाखाय औवाखौ जांख्ला महरै बानायनो हायो। आरो जों मिथिगौदि औवाया बिराद गोनांथि दानि मुगायावबो। जोङो नुदोंदि गोबां बेबायदि ओ दानि मुगायाव गोबां जौगानाय बेबायदि मुगाबा जोङो मिथिगौ गोबां बेबायदि फिसा बिला गामिफोर दोङो। बेबायदि गोथौ ओनसोलाव जाय ओनसोलाव बेबायदि दानि मर्देन मुगानि टेक्न'लजिफोरा मोनहैसनो हायाखै ओ बेनिखायनो बेयो बिबायदि फिसा बिला गामिफोराव औवानि न' जेरै जों मिथिगौ खिमसि बाथाम बेरा बाथाम गोबां रोखोमनि एबा एकसालिया ए बा दुइसालिया न' गोबां बायदि बायदि न' थिखोनानै बेबायदि औवाखौ इन्जुर महरै बाहा बानायो। आरो बि औवानि सायाव हाखौ जोङो लिर लिरलानानै जेरै जोङो उम पाकाखौ लुयो थिग बेबायदिनो जोङो औवाखौनो इन्जुर महरै होनानै हाखो सायाव होनानै होयो जोङो मिथिबावोदि औवाया जोंनि थाखाय जोबां ओ जोबोर गोनां आरो जोङो मिथिगौदि औवाखौ जोङो बेबायदि जायो जोङो ओ नुयोदि औवा मेवा होननाय मोनसे बेबायदि औवा दङो बेबायदि गोदोर जाद औवा जाय औवाया ओंखार जेननाय औवाखौ जोङो बेबायदि अनला महरै जों जानो हायो आरो लोगोसे जोङो बेबायदि मोखै बनायनानैबो जायो आरो बि औवा फिसा ओंखारजेननाया बियो औवा ओरैबायदि जोयो दि बियाव फिसा फिसा बेबायदि ओ खेनाय बायदि फिसा फिसा बुस्थु दङो ओ जायखौ जोङो बेबायदि ए एसिड बायदि बुंनो हायो ओरैबायदि जोयो एबा ओरैबायदि मानो जा आखायाव नांबा बेनिखायनो बेबायदि गोबां ओ बेबायदि नेचारेल बुस्थु बियो आरो जोङो मिथियोदि औवाखौ ओ जोङो माबाफोर दोननो थाखाय एबा माबाफोर आइजें हेबनो थाखाय एबा टेबोलफोर बानायनो थाखाय एबा बहाबा सुं थानो थाखाय जों बाहायो आरो दानि गोदान मुगायावथ' जों मिथिबावोदि औवाया गोबां रो खोमै बाहाय जायो बहाबा दैबाना फैनानै एबा दलं गैयाबा दलं बुखारबा जोङो बेबायदि दसेनि थाखाय जों औवाखौ हेबनानै दलं बनायो बनायनानै सोलिथ'नो हायो एबा दानि बेबायदि नेचारेल डिजेसटार जोङो होबथानो हाया बियो फैबा जेरै जोङो बुंनो हायो बारफोर फैबा न'फोरा बिरखारनानै बायो एबा बांग्रिफोर फैबा न'फोरा बिरखारनानै बायो अब्ला जोङो बेबायदि ओ स्पिडआव थिखोनो थाखाय न' खौ बनायब्रबनो थाखाय थानो थाखाय न' जलै बानायनो थाखाय जोङो औवाखौ बाहायनो हायो जेरै न' लुब्रुबनानै जोङो टेम्परारि थाथ'नो हायो बेबायदि न' लुनानै सिङाव जोङो बेबायदि सान्दुं अखा बारनिफ्राय जों बासियो ओ बेबायदि गोबां हाबायाव औवाखौ बाहाय जायो आरो नोंथाङा बेबायदि दानि मुगा आरो गोदोनि मुगायाव माबायदि बेबायदि फाराग नुदों गोदोनि मुगायाव औवाखौ माबायदि बाहायोमोन आरो दानि मुगायाव माबायदि बाहायो बिखौ नोंथाङा ससे बेखेवनो हागोन ना
औ हागोन हागोन ओ दानि मुगायावथ' गोबां गोनांथिथार गोदोनि मुगादो दानि मुगा गोबां ओ फाराग दङ मानो होनना बुङोब्ला दानि मुगायाव बांसिनै ओ मानसिनि गोनां थिया बांसिनै जानानै दं गोदोनि मुगायाव ओ बां खममोन न' लुनाय बायदिसिना दालां बानायनाय गोबां खममोन दानि जेरै दानि मुगायाव बांसिनसो माने गोनांथि जि जानो हमलांदों जानो जा बे औवाखौ माने दा जेरै नों दानिसो बुंखांबाय जेरैहाय दालां बानायनाय बिल्डिं बानायनाय आरो लोगोसे बिदिनो हाबा बिबायाव लुनाय टेम्परारि बहाबा लुथ'नाय बारहुंखा बार बा दैबाना बुखारलांनानैहाय बहाबा बिदिनो बुखारलांबाथाय बिदिनो दस्रा जायगायाव टेम्परारि लुना थाथ'नाय बेफोरबायदि बेफोरबायदिनो बुहुद माने गोबां गोनांथि दानि मुगा बेयाव बांसिनसो गोनांथि जानानै फैदों होननानै आं बेखिनिखौ आं नोंथांनिसिम आङो फोसाव नाय जाबाय बेनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर सोंथि दोङोबा सोंनो हागोन
औ नोंथाङा जिखिनि बाथ्राफोर बुंलांबाय
औ
थारैनो बियो सैथो नंगौ दानि मुग मुगा एबा गोदोनि मुगायाव जोबोद फाराग जोङो मिथिगौदि गोदो मुगायाव जोङो नुबोनाय बायदि बा जोंनि आबौ आबैमोना बेबायदि औवाखौ ओ बेबायदि हेबनानै एबा आइजें बानायनानै फाननानै रांखावरि खामायोमोन औवानि गेजेरजोंनो आरो लोगोसे बेबायदि औवाखौ बेबायदि नाफोर हमनो थाखाय बेबायदि जेखाय खबाइ ना लानो खबाइ आरो ना गुरनो जेखाइफोर बेबायदि बानायोमोन आरो जों मिथिबावो गोदोनि मुगायाव बेबायदि औवाखौ न' लुनो थाखाय बाहायनाय जायोमोन नाथाय दानि मुगायाव जोङो नायनो थांबा औवाखौ बांसिनै बाहायनो बाहायनायनि जाना फैदों। जेरै जोङो मिथिगौदि दानि मुगाया गोबां बेबायदि जौगानाय बिल्डिंफोर लुनाय एबा गोबां रोखोमनि बेबायदि गोबां गुबुन गुबुन ब्रिजफोर दलंफोर लुनायाव बेबायदि जा थरियाव सुंथानो गोनां एबा ओ दलं बनायबाय थानाय हमायाव साइदथिं दसेनि थाखाय टेम्परारि बेबायदि ब्रिज एबा दलं बनायनानै सोलिथ'नाय आरो गोबां मानसिफोरा बेबायदि औवाखौ ओ बेबायदि लावथि महरैबो बाहायो आरो गोबां मानसिफोरा आगोलावथ' औवाखौ ओ बेबायदि माइ ओ नानाय हमायावबो एन नानाय हमायावबो एबा नांगोल फोरावबो बेबायदि होफायोमोन आरो एबा मोसौ खुन्थि एबा गोबां रोखोमै बाहायोमोन दानि मुगायावबो बाहायो नाथाय जोबोद खम ओ आरो दानि बेबायदि गोदान मुगा आरो टेक्न'लजिनि मुगायाव औवा औवाखौ जोबोर बेबायदि बाहायो गोबाङै बाहायो जों नुदोंदि बेबायदि गोबां दायो गिलु बालु हमायसाफोर जादों एबा बांग्रि जाब्रब एबा बारहुंखा फैनाय एबा दै बाना जाब्रबनाय जोङो नुनो मोनदों जायनि थाखाय मानसि फोरा बेबायदि न' गैजायै जानो गोनां जादों एब्ला औवाया ओ जोबोद गुरै जोङो स्पिदै एबा जल्दि न' लुनानै थाद'नो थाखाय बेबायदि अखाफोरनिफ्राय बासिनो थाखाय सान्दुंफोरनिफ्राय बासिनो थाखोय आरो मिथियोदि बेबायदि गोबां रोखोमनि औवा दोङो जाय औवायाव जोङो फिथा सुङा होनना मिथियो बेबायदि बर'नि मुंदांखा बेबायदि जाग मोनसे ओ बेबायदि औवा सिङाव बेबायदि ओंखामखौ सोनानै अराव सावनानै बेबायदि ओ जायोमोन बिखौ जायखौ जोङो मिथियो फिथासुङा होननानै आरो बि जोबोद मुंदांखामोन आरो जोङो मिथिबावोदि
औ
औवाया जोबोर गोनांथि आरो बिखौ जोङो गोबां रोखोमै एबा सिफोर दोनथ'नो थाख खाय एबा टेबोल बनायथ'नो थाखाय एबा फालां गैयाबा फालां बनायथ'नो थाख खै एबा माबा मुन माबा मोनसे दोनग्रा जिनिसफोर बुस्थु बनायथ'नो थाखै आरो जोङो नुयोदि बियाफोराव बेबायदि पेन्देल बनायनाय फोराव औवाखौ बांसिनै बाहायनाय जायो। बेबायदि पेन्डेल स्क्रिन सोंनो आरो गजाल दोनो एबा ओ जोंङो नुगौ नुयोदि बियायाव ज ओ साइड साइडजों माबा माबि होबथानो थाखै एबा ओ माबा मोनसे सुनै दोननो थाखाय औवाखौ दानफ्लंनानै बानायनाय जायो। गोबां रोखोमै बानायो आरो दायो जोंहा ओ समाबो जानानै फैबाय नोंथाङा फंनैसो बुंनोहाय बुंनो दोंबावबा बुंनो हागोन इनिफ्राय जोङो दोन
औ ओ खोनानो मोनदों ओ जेरै माबाफोराव जेरै इउटुबफ्राव जोङो नुनो मोनदों सिन हादोरावहाय जोङो औवाजोंहाय जोङो ओ ओ मा होनो जेरै लैथोआव ओ बिसोरो ओ मा होनो बे नाव नाव जावनाय नाव बानायनो हायो टेम्प'रारि नाव बानायना बाहायनो हायो बे औवा गोरानजों। बिखौ बि-बिसिनाव नुनो मोनो ओ बि-बिदि नाव जावनायबो ओ मोजां जायो बेफोरबायदि आरो।
औ।
सिन हादोराव बेखौ नुनो मोनो त' बियो गोबां गोनांथिथार आरोना सिन हादोरावहाय आरो सिन हादोरनि ओ उवाफोरा ओ इसे गोब्बा गोब्बा जायो गोबां एसे आलादा महरनि जायो। आलादा आलादा गोबां आलादा आलादा औवानि जात दङ। बेखौ आङो नोंथांनिसिम आङो फोरमायबाय।
होमबा जोंहा ओ सावरायनाया जोबनानै फैबाय होमबा जोङो दोनथ'नोसैदां ना? औ होमबा ओ गोजोन-गोजोननाय थाबाय आंनिथिंफ्रायबो होमबा जोङो दोनथ'नोसै।
औ दे।